उम नोंथां
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों औ औ औ
ओम ओमफाय औ खोनादों आं ओमफाय जों दा जामुनि सायाव एसे सावरायज्लायनि
नोंथाङा
औ
अ
आं जामुंनि सायाव एसे बुंग्रोनानै होनोसै
दे दे होनबा नोंथां बुंना हो नोंथांमोन जोंनिजों माबायदि
मा बुंदों नोंथां
दे बुं ना नोंथां सावरायलायनोसै
औ औ
औ
दा जोंनि बर'फोरनि जामुं होननानै बुंङोब्ला गुबैयै जुग्राफिलि जुग्राफिकेलि हिसाबैबो गनायथि थि मोनजानाय माखासे जामुंफोर दङ जेरै नारजि अमा अनला सबायजों साम' उह बेफोर माखासे ओंख्रिफोरा माने सरकारजों गनायथि मोनजानाय औ बेनि अनगायैबो जोङो नारजिखौ माबायदि जायो आं बिनि सायाव एसे नोंथांनो फरायनानै खोन्थानोसै नारजिखौ जोङो गिबियावनो ओ फाथो बिलाइ महरै मोनग्रोयो बे बिलाइखौ जोङो खानानै फोराननांगौ ओ फोराननायनि उनावसो बियो ओ नारजि गोरान जायो ओब बे नारजिखौ जोङो अमाजों जानो हायो सयाबिनजों जानो हायो बिदिनो आलुफोरजोंबो जानो हायो आरो नारजिया बर'फ फोरनि मोनसे मैखोम बाहागो लानाय ओंख्रै बेखौ जोङो ओ बर'फोरनि माने जा मानसि थैनाय बे मानसि थैनायाव जोंनो गोनांथिथार मानसि थैयोब्ला जोङो औ नारजि जि दांनानै बे मानसि थैनायनिफ्राय माने जानगार जायोबा जोङो फार्स्सआव औ संना होनानै नारजि अरगारो आरो औ अरगारोब्ला जोङो बे गोथैनिफ्राय सोमोन्दोआ गोजान जायो होननानै ओ बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों दा नोंथाङाबो बेबायदिनो ओ नोंथांनि बा मोजां मोननाय बायदि मा मा जामुंखौ माने नोंथाङा
औ ओ जामुं नंगौ नंगौ नोंथां जामुंफ्राथ' बर'फोरनि जामुंफ्राथ गोबां दोङो नङा होमबा नोंथां? बे जोङो ओ थास' होना थास गासैखौबो जायो थास' आइथिंखौ जायो थास' बेदरखौ जायो। थास' बुगाखो जायो थास' बिलाइखौबो जायो जोङो बिबारखौबो जायो माने बुंनो थाङोब्ला थास' स'नि गास सिखौबो जानाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो दे थास' बेदरखौ जोङो खारै खारैजों जानाय जायो। खारैबो जानो हायो आर मि जानाया हायो जोङो। बे हाग्रानि बे थास'। बेदरा।
औ नोंथां।
अ'। बेखौ जों ना नाफोरजोंबा जोबोद मोजां जायो आरो।
नोंगौ नोंथां।
जानो हायो। आरो जोङो बे थास' बि थिखौ थास' बिथिखौ एवनानै जानो हायो।
नोंगौ नोंथां।
आरो बे आइथिंखौबो भाजि रोखोम मैगं अ' दालिबो जानानै जानो हायो आरो ना गोरानफोरजोंबो जानो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ औ बेबायदिनो थास' बेदरा मेखि संबा एसे जोबोरैनो जानो मोजां जायो माने ना गोदोरफोरजों।
नोंगौ नोंथां।
जों खारै संब्लाबो मेखि संब्लाबो जोबोरैनो मोजां जायो। थां। आरो बिबार लोगोसे बि बार बि आर बिबारखौबो जों अमा बेदरजोंबो जायो आथिखालाव। आगोलाव आगोलाव थाय जानाय नुनाय मोनामोन अमा बेदरजों। आथिखालाव जायो आ अमा बेदरजों ना गोरान जों बिदिनो
औ
आरो सबाइ मैगं दोङो नोंथां सबाइ-सबाइ मैगं सबाइजों साम' सबाइजों अमा बेदर गोरान बिदि दं आरो अनला खारैथ' दोंखायानो जोंनिया से नाम्बाराव बर'फोरनि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो सरासनस्राथ' बेबायदिनो बेफोर थाखाय जिंखा नङा होम्बा नोंथां लेस्रा जुथा आबादनि
आबादनि
फुङाव आबादनि मैगं थाइगं बेखौ थाखायो बिदिनो गासै नियावबो बिदिनो आरो
बेफोरबायदिनो ओ बर' फोरनि माने मोजां मोनजानाय माखासे ओंख्रि बिफोरबो दंबावो जेरै दिंखिया
दिंखिया औ
दिंखिया
दिंखिया
खायला गोखा फिथाइ जायखौ जोङो माने
हाग्राबारियाव मोननो थाङो आरो
नंगौ नंगौ आरो बेयाव दङ खुनथाय बिफां गांजेमा बाथोन गांजेमा बाथोन दङ
औ
गांजेमा बाथोन आरो खांख्राइ बाथोन खांख्राइ बाथोन। बिदि गोबां दङ साम' गुसुं सम' गोलनाव दङ। औ अ साम'लेदाय दङ।
सामुलादाय औ नोंथां औ।
सामुलादायखौ जोङो एव या जों नोंथांमोनथिं माबायदि जायो जोंमिथिया जोंनिथि इदि जायो माने रुख'यो आरो रुख'नानै एरख'यो बेखौ साम'लादायखौ। हुखनानै बिदिनो आलु जोंबो एवना जायो आरो बि साम' गोजाजों ओंख्रि संनानै सानदु साम' गोजाबो एवना जायो आर जोबोदरैनो मोजां जानानै
बिदिनो जोङो बेखौ ओ जोंनि माने बारियावनो मोननाय सिंग्रि मैखिजों जायो
औ औ औ मोजां मोजां मोजां उम मोजां बेबायदिनो गोबां दङ नङा बा नोंथां
दङ दङ नोंथां बिदिनो जोङो ओरैनो मिथिंगानिफ्राय मोननायबो माखासे दङ। ओमफाय जोङो गावनो मा ने माखासे हासारफोर बाहायनानै मोननाय माखासे मैगंफो फोरबो दङ आबाद मावनानै मोननाय औ बेफोर दिंखिया औवा मेवाइ बेफोरथ' औ जोंनिया गावनो गाव माने जाबोखानाय ओमफफ्राय खायसेफोरखौ जोङो गावनो जोङो जोथोन लानानै जोङो जिबियारि हास हासार बाहायनानै माखासे रासायनारि हासार बाहायनानै। बेफोरबायदिबो जोङो मोननो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। बेबायदिनो गोबाङै दङ।
एन्द मानो
बेनो जोङो नोंथांनाव सबाइ मैगं आरो अमा बेदरजों सबाइजों मारै सङो बेखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा? आरो
सबाय आरो अमानि सायाव
औ औ।
औ ओ सबायखौ स जोङो ओ ओ दानि बादिब्ला जोङो माने गोरलैयैनो मोननो हायो सबायखौ। गोरलैयैनो माने जोङो दखाननिफ्राय बा गलानिफ्राय जोङो रांजों रां होनानै जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो नोंथां। ओमफ्राय गोदोनि बादिब्ला जोङो ओ सबायख खौ मोननो थाखाय ओ गावनो आबाद मावग्रोनानै आबादनिफ्राय जोङो बेखौ फुना लाबोनानै बेखौ नानानै ओमफाय जोङो बेखौ गावनो उननो गोनां जायोमोन आरो उननानै ओ बेखौ जोङो
समोमोन आरो नोंथां।
दोनथुमोमोन औ दोनथुमनानै जोङो गोसो जायो ब्लानो बा जोंनि माब्लाबाफोर सावरि बादालि जायोब्ला जोङो बा जोंनि माब्लाबाफोर न'खरफोराव फोरबो जायोब्ला। जोङो बे सबाइखौ बांसिनानो माने जोंनिया अमाजोंसो बांसिन माने सायख'योमोन आरो अमाजों जायोब्ला साबसिन थावनाय मिलौहाबनाय मोनो। होननानै सानोमोन आरो। बिब्दिनो जोङो सबायखौ साम'जोंबो जानो हायो। साम'जोंबो
नंगौ -नंगौ नोंथां औ -औ।
साम' जायोब्ला लायनो मेगननि माने नोजोरा माने मोजां जायो होननानै जोंनि माखासे
मोजां जायो एबा मोजां थायो।
आबौमोननि फोथायनाय दङ
फोरायनाय दंङ नंगौ नोंथां। हा आबै आबौ मा एजों डक्टरफोरनिफ्रायबो एसे एसे एनै खोनानो मोननाय जायो आरो दा आथिखालाव
औ- औ -औ नोंथां। दा जोङो ओ बेफोरबायदि माने माखासे जोंनि बर' हारिनि जामुंफोरखौ ओ गुबुन हारिनि सिगाङाव जोङो फुवारनानै होनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिया जौगानायनि फारसे लामायाव आगान सुरनो गोरलै जागोन आरो जोंनि माखासे ले खा रोङै आबै आबौमोनाथ बेफोरबायदि ओ माखासे खामानिफोरखौ फुवारना होनो हायासै बा दिन्थिनानै होनो हाया
औ -औ नंगौ दा जों जाखांफुनाय लेखा गोनां औ गोदान मुगानि ओ सुबुंफ्रा बे
औ नोंथां औ नोंथां औ।
औ नंगौ नोंथां।
खालामनो हायो बर'फोरनि बियो उमुग मैगं तमुग मैगं बे अनला मैगं बे बेखौ जों सेस्था खामनांगोन आरो नोंथां औ। दे होमबा नों
दे अ औ नोंथां दे।